हेल'
औ खोनादोंना नोंथां खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
खोनादोंना? अ अ अ दे होमबा जों नोंथां खोनादों दे
औ औ
दे होमबा जों ट्रेभेलनि सायाव रायज्लायनि ना
औ औ दे जागोन औ
दे नोंसा नोंथाङासे जायगा दावबायनानै मोजां मोनोना मोना
ओ आंथ' जायगा दावबायनानै जोबोद नोंथांङालाय मोजां मोनगोन ना मोना
आं मोनो नोंथांङा बहाबाफोर दावबायफेरबायना?
औ औ दावबायफेरबाय नोंथां
अ नोंथांङा खोन्थानो हागोन नामा बबे बबे जायगायाव दावबायहैखो
औ आं थांनायाथ' नैबे जोंनि खाथियाव ओ एसे जायगा बहुत दंङ एसे बेरायनो थाखाय बेफोराव थांखांबाय आरो गोजान जाय गायाव आंङो सिलंआव थांखांबाय आरो।
उम खाथि खालानि ओनसोलफोरनि नामखौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा? बबेयावहाय दावबायफेरखो औ देनाय खोनथानायसाय।
दा खाथियाव जोंनियानो खाथिसिनाव जोंनि न'नि खाथिसिनाव दंङ जोंनिया मोनसे ओ दिरिबिल होननाय जायगा दङ।
अ अ अ।
धिरिबिलाव थांखांबाय दिब्लाइ थांखांबाय आरो इसोर खाथि खाथिखा आरो बेजों।
औ।
ओरैजाय थाङोबा रायमना थांबाय
औ।
ओ-ओमफाय
औ।
बे जायगाफोरख थ' आं दा गोसोआव फैनाय जायासै जिखुनु बे खाथि खाला जायगायाव एसे बेरायजोब्बायानो आरो।
अ अब्लाथ' नोंथाङा होनबा गौरां पार्कआवबो थांफेरबाय?
औ औ थांखांबाय नोंथां।
औ मोजांना बे जायगायाव ओ गिदिंनानै नोंथाङा मोजां मोनदोंना मोनाखै?
औ। थां
ओम।
आव बेबो खायसे ओरैनो बेलासि जायोबा गोबां न'नि मानसिफोरा थाङो आरो ज' ज'नो खाथिनिफोरा बेरायनो थाङो ओरैनो बेलासि टाइमाव एसे टाइमखौबो नोङो बेलासियाव मा खालामनो मा मा नो जायोना बेफोरनि नि थाखाय ओरैनो बेरायनो थाङो आरो खायसे मानसि फ्रा बेलासि टाइम आव बे जायगायाव दा नोंथाङालाय थांफेरदोंना थांफेराखै बेयाव?
आं बेवहाय थांफेरबाय, औ थांफेरबाय आङो। बेवहाय माने आं गोजाननि जायो नालाय। बेवहाय खेबनैल' थांफेरनाय जाबाय। आङो-आङो ओरैजाय बाक्सा ओनसोलनिसो जायो नालाय।
औ-औ
बेखायनो माबाफोर खामानिफोराव थांनाय जाबा हाबहैनाय जायो आरो।
औ-औ-औ दा नोंथांनि ओनसोलाव मा मा जायगा द - दं एसे खोनथाना होनो हागोन नामा?
अ जोंनि ओनसोलावथ' बेनोसै दारागाव आरो मानास सौखियानो बेवहायनो जों थाङो जोंनियाव आरो बेनि अनगा बारा एसेबां मुंदांखा जायगाबो गैला बेयावनो जोंबो थां थाङो आरो समाव
औ-औ-औ
नोंथाङा फैफेरबाय ना फैफेराखै? औ
ओ दारागाव आरो सखि अ आं थांफेरनाय जायाखै दिनैसिमयावबो थांनो साननानै दंमोन आरो ओमफाय दा थांनो टाइमखौबो मोनदियाना।
औ-औ गोजानबो जाहैबाय नालाय।
औ-औ
उम
दा नोंथाङा नोंथांनाव मोनसे सोंनोसै नामा आङो सों थि
औ दे-दे
दा नों नोंथाङा दावबायनायनि सायाव रायलायनो आंनाव ओ हरनाय जाहैदों जाहैबायना दा नोंथाङा दावबायनानै नोंनि गोसोफोर खौ नोंथाङा माबायदि मोनो? दावबायनानै जेनेबा ओ खायसे मानसिफोराथ' दावबायनो मोजां मोजां मोनग्रा थायो खायसे ओरैनो बो बेरायहैनो मोजां मोनग्रा थायो दा नोंथाङा माबायदि मोजां मोनो रो दावबायनानै
आंथ' जोबोद मोजां मोनो जायगा दावबायनानै
औ औ
आं बिदिनो एसे ओरैनो मोनफा मोननै एसे दावबायफेरबाय आरो ना ओमफ्राय दावबायनानै आं बिराद मोजांबो मोनदों आरो इयुनावबो आं दावबायबाय थानो लुबैगोनानो जेनेबा आं आरो दावबायगोनानो माने मोजां नाङो गोसोफोरा स्रां जायो माने दावबायनानै
औ औ।
जायगा मोनथिनानैबो मोनो नोङो गुबुन जायगानि सुबुं फोरजोंबो कानेक्ट जानो हायो
औ औ
बेनो आरो नोंथाङाबो गुबुन जायगाफोरावथ' थांफेरबायानो होनखादोंमोन नालाय सिलं-सिलङाव थां फेरबायमोनना नोंथाङा?
अ औ औ थांखांबाय
ओजों सिलं ओनसोलाव दावबायनानै नोंथाङा माबायदि मोनदों ओजोंनि सुबुंफोरनि ओजोंनि बोथोरनि बारै खोन्थानो हागोन नामा एसे?
औ औ दाथ' थांनाया एसे गोबावानो एसे गोबावानो जाबाय आङो बे थांनाय टाइमाव ओ मोजां थान दा मोनो आरो जोंनि जायगायावथ' गरम बो थोराव गरम आरो थान्दायाव थान्दा जायो नङा होमबा? जोब दा बिसिनि जायगायाव थांनानै आं बुहुत मोजां मोनदों आरो थांनानै ओ जेनेबा जोंनि जानाय आ रो बिसिनि जानाय बेलेग बेलेग नङा होमबा?
औ
आरो जोंनिखौ जा जोंनिया थ' जोंनि जानायखा आरो बिस नि जानायखौ जों नुनो मोनदों माबायदि जायो मा बाय थि थायो आरो ओ माबायदि गानो जोमो बेफोरखौ जोङो दावबायनायनि गेजेरजों जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ
जों गुबुन जायगायाव थाङोबा ओ गुबुननि जानाय लोंनाय थानाय गाननाय जोमनाय जों बेफोरखौ मिनथिनो मोनो बे गुबुन जाय याव बे जायगायाव जों माबाय बिदि थायो मायो बिसोरो बेखौ जों नुनो मोनो ओ बेफ दा बिसिनि जायगायाव थांनानै आङो बेखौनो नुनो मोनबोदों आरो बे जायगायाव मारै जायो मारै थायो आरो थानाय स्टाइलफोरा जोंनि थानायजों जोबोद आलादा आरो ओमफाय जों आं बेयाव थांनानै जोबोद मोजांखौनो मोनदों दा नोंथा औ औ नंगौ औ दा नोंथां जाया एसे गोजानाव बेरहैखांबाय नामा दा गाव आरो सौखिनि अनगायै
आङो थांनायालाय थांबाय आं भारानासि थांबाय इनिफ्राय पुरि थांबाय आरो
औ औ द दा नोंथाङा बे भारानसियाव थांनानै माबायदि मोनदों बेयावथ' गोबां मानसिफोरा थाङो गोबां मोजां मोजां खोनानाय मोन ओं आंबो ओमफ्राय दा नोंथाङा माबायद मोन्दों आरो बेयाव थांनानै
बेवहाय थांनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों गोसोखौ माने ओजोंनि ओनसोलफोराव बिराद धोरोमखौ फालियो नालाय मानियो जोबोर मानियो जों ओजोंहाय धोरोमफोरखौ माने गोंगा दैमानि सेर सेर बिदिनो घाट थायो नालाय बेफोर घाटआव गिदिंनानै जोबोर मोज जानो मोन आरो गुबुन गुबुन हादोरनिबो सु सुबुंफोर फैयो ओजों हाय नों ओजोंहाय धोरोमनि जायगा जाहैबाय नालाय ना बेदरफोर खौबो मोनजाया जाहैयो मानो सब माइन्दानो गोसोआनो सब फ्रि जाजोबो आरो। ओरैबायाददि फ्रेश बेखौनो माने नों थांखांनायनि उनाव आरोबाव थांबावनो लुबैबावगोन आरो बे जायगायाव बेफोरबायदि गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुं फोर लोगो मोनो
औ औ।
उम। बेनो थाख मानै जोबोद मोजां मोनदोंनो आं आं बुंनखि नोंथाङाबो बेवहाय हायोबा मालाबाफोर थांबानो जाबाय
औ औ औ औ। नोंगौ नोंथां थांनो नाजानोसोसै सम फैयोब्ला
औ।
दा नोंथांनाव मोनसे सोंनि आङो दा नोंथाङा ओ बेरायनोथ' बुहुत मोजां मोनो होन्दों नङा होमबा? दा नोंथाङा माबायद दि जायगायाव थांनानै बांसिन मोजां मोनो दाथ' नोंथाङा बारानासि थांबाय होनदों नङा होमबा? दा बादसिनि अनगा जोनि बा ओ हाजो हाला एबा ब'बेबा जायगाया जेनिब बा टाउन सहराव जायो बेरायनाय जायगाया नङा होमबा बेफो अ'बे मोनसे जायगायाव जेनेबा हाजो हाला जायगायाव थांनानै मोजां मोनो एबा ना सहर नोगोराव थांनानै मोजां मोनो नोंथाङा।
आङो बे हाजो हाला थानाय जायगायाव बांसिन मोजां मोनो माने साबसिन माने सहरफोराव बिराद दावराव एकदमबारे गारिनि सोदोबफोराबो बांद्राय जाहैयो जोंहाय टाउन एरियायाव। नाथाय जेबा हाजो हाजो थाङो अब्ला बिराद मोजां मोनो आरो गोसोफोरखौ बांसिन हाजो हाजो ओनसोलाव आं बांसिन माने निजिखोनो बिराद गोसो बोनाय मोनो आरो।
औ औ।
निसाय टाउन सोलावथ' आरो गरम बोथोरफोराव थ' बिराद बांसिन थांजाथावानो माने।
औ औ।
जोबोद खस्थ जायो ओजोंहाय आरो हाजो ओनसोलाव नोङो गुसु जाहैयो नालाय हाजोनि दंफां लाइफां फांनि बारहावा फैनायफोरजों।
औ औ उम दा जों आरो हाजो ओनसोलाव थाङोबा जों मिथिंगायारिखौबो नुनो मोनो नङा होमबा।
औ औ। मिथिंगायारि ओनसोलावबो जोबोर समायना जायो। गोसोखौ बोहोयो आरो हाजो ओनसोलाव।
नि ओ मा होनो ओ थांनानै जों हाजो ओनसोल इदियाव थांबा जोङो जों गावखौनो गाव मोनसे मोजां। थाजिम मोनहैयो नङा होमबा।
औ देहायाबो मोजां थाजिम जायो।
औ।
माइन्दफोराबो सान्ति जायो आरो गोसो। फोराबो खर'फोराबो। थान्दा जायो एकदमबारे।
औ औ।
जोंनि ओनसोलफोरा
आरो नैबे टाउन सहराव जाहैबाय ओ उखुन्दैफोरनि गा एसे बारा खारो आरो उखुन्दैफोरनि जों बारखौनो मोनबाय थानाय जायो।
सि जायो टाउन ओनसोलाव।
औ औ।
गामि ओनसोलाव आरो हाजो ओनसोलाव आरो बारहावाफोरा जोबोर मोजां जायो।
औ औ
नोंथाङाबो हाजो ओनसोलखौ मोजां मोनो ना टाउन ओनसोलखौ बांसिन मोजां मोनो।
ओ आंनियाबो नोंथांनि बायदिजोंनो एखेयानो। मानो होमबा जों औ गामि गामि माब मा होनो हाजो ओनसोलाव थाङोबा जोङो बुहुतनो मोजां मोनखायो मानो होनबा जों ओ हाजो जायगायाव थाङोबा जोङो जोंथ' बे हाजो जायगानि नङा नायहो नङा नङा होमबा जेनेबा हाजो जायगाखौ जों नुबायबो थाया थांबा जोङो हाजोफोरखौ नुहैयो। आरो मोजां मोनहैनाय जायो आरो गोसोफोर खौ आरो मोजां मोनहैयो हाजो जायगायाव थाङोबा।
उम
दा नोंथां नै समाबो जाबाय नोंथांजों रायलाय
औ औ जाबाय जाबाय दे होमबा दे गोजोननाय थाबाय दे।